हेल'?
हेल'
हेल' नोंथाङा खोनादों ना।?
औ औ नोंथां नोंथाङालाय?
अ आंबो खोनादों दे नोंथाङा सम दङ ना?
औ औ नोंथां दङ सम?
औ दे अब्ला जों बिदिब्ला आयदानि सायाव रायज्लायनोसै।
औ औ दे मा बानायदों नोंथाङा फोरमायनानै हो।
औ नोंथां आयदायाथ' औ बाथौ बाथौ धोरोमनि सायाव लानाय जाबाय। बिदिब्ला बाथौ धोरोमनि सायाव नोंथाङा जि हायो एसे एनै फोरमायलायदो औ आंबो जि एसे एनै मिथि मिथियो बे बेखौ फोरमायलायनोसै नङा होमब्ला नोंथां औ बिदिब्ला आयदानि सायाव जागायलायहैबाय औ दाथ' बाथौ' धोरोम होनना मिथियोब्ला नोंथाङाबोथ' मिथिखायो जिहेथु हिन्दु धोरोमनिफ्राय नोंथाङाबो फैनाय नङाब्ला नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां मिथियो
जिहेथु बाथौ धोरोमखौ बर' सुबुंफोरा
औ औ नंगौ नोंथां गोदो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननि औ समनिफ्रायनो बाथौ धोरोमखौ जों बर' सुबुं फोरा फालिबोयो बा सिबिबोयो बाथौ धोरोमानो जोंनि बर' हारिनि बा बर' सुबुंफोरनि मोनसे सिनायथि औ गाहाय धोरोम
दाथ' बाथौ होननानै बुङोब्ला नोंथां ओ सिजौ गुदियाव जिहेथु बेरा दुमनानै सिजौखौ आफा इसोर महरै जों
औ औ नंगौ नोंथां औ नंगौ
औ सि
औ औ सिजौखौ माने जोङो बाथौ दुमनानै सिजौ गुदियाव आला रि बाथि सावनानै जों बर' सुबुंफोरा बेखौ फालिनाय बा फुजिनाय जायो औ औ नंगौ नोंथां औ बेवहाय मोदाय औ मोदाय इसोरखौ बेवहाय मानिनाय लानाय जायो जोङो ओ बाथौ बोरायानो बर'फोरनि औ देरसिन मोदाय होननानै जोङो साननाय जायो जिहेतु आरो बर'फोरा माने ओ हा बार दै अर सान अख्रां बे मोनबा औ औ अर सान बे मोनबाखौ लानानै माने औ फोथायनानै माने इसोरखो मानिना लानाय जायो आरो माने बे मोनबाखौ लानानै माने बाथौ धोरोमा जायो बुंनाय जायो जेनेबा जेरै हा नङाब्लाथाय जों सुबुंफोरा माबोरै थांनानै थागौमोन जों सुबुंफोरल' नङा बेवहाय औ औ जों सुबुंफोरल' नङा बेवहाय जों सुबुं फोरा न' लुनानै थांनानै थानो हाबाय औ जिब जिबि दाउमा दाउसा बिफां लाइफां बेसोरबो बे हायाव थांनानै थाबाय आरो दै दै दै गैयाब्लाबो जों गासै जिब जिबियानो थांनानै थानो हानाय नङामोन आरो बारा जेथ दु बारनि थाखायसो जोङो सुबुंफोरा थांनानै दङ औ बे बार नङाब्लाबो जों सुबुंफोरा औ औ थांनानै थानो हानाय नङामोन। आरो। सान बे साननि थाखायसो जोङो। बे सोरां बा बे बुहुमखौ नुदों जोंनि मेव गनजों खोमसि थानाङा बेनि थाखायनो माने बे औ औ औ औ नंगौ नोंथां बेनि थाखायनो माने बे मोनबा औ बे मोनबा हा बार दै सा अख्रां बे मोनबाखौ लानानैसो माने जोंनि जिउ बा जोंनि संसारा जादों होननानै मानिनाय दे बे मोन सिनि सिजौनि जेरै होननाय जायो जों सिजौनि। सिरिया सिरिबा बाथौनि बान्दोआ बोन्दोबा बिदि मानिना लानाय जायो औ। जों बे मोनबा जिराद नङाला हाथायजों थांनानै थानो हाया गोब्राब जायो आरो बेजों लोगोसे सिजौनि सिरियाबो सिरिबा औ बाथौनि बान्दोआबो बान्दोबा आरो बेजों लोगोसे बाथौआव गासै जिदाइन जरा खाथि होनाय जायो औ औ। औ औ औवा औ बेयाव माने औवा थर ल' बाहायनाय जायो बेजों। जोंनो माने जोङो बाथौनि बेराखौ जोङो दुमनाय जायो आरोखि नोंथां औ औ आरो बेवहाय ओम बे फुजा होनायाव जोंनिया खेराइ फोरबो बायदिखौबो ला
नंगौ नोंथां औ जिहेथु बे ओ सिजौ गुदियाव औवाजों हेबनाय जिहेतु बे सिगांथिं जे जो ओ जेथिं आवा जेवारि बाथि थायो बिथिंजाय फाराव बिखानि हेबनाय जायो होननानै मानिनाय जायोना नोंथां औ औ औ दा।
आरो बे खेराइ ओ माने समाजनि बयनिबो गाहामनि थाखाय दौदि नि आरो दौदिनि ओ दौरि आरो दौरिनिनि मददाव माने खेराइ फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो नोंथां औ आरो बे दौदिनि नङाब्लानो खेराइ। फुजाया जोंनो जाफुंसारा बे।
नंगौ नोंथां औ औ नंगौ नोंथां औ मोनथिगौ आरो नोंथां। ओ जिहेथु ओ बाथौ धोरोमाव सिगां समाव दाव उ बोरलि होयोमोन दाबोथ' दाउ बोरलि होनाय खोनायो नाथाय खम खोनायो आरो नोंथां औ। बे दाउ बोलि होनायखौ। बे ना हगारनो हमबाय होननानै सुलंआव मोननाय मिथिनाय बादिब्ला आरो।
औ औ दाउ बुलि होनाय जिब जुनार बोलि होनाय माने जोंनिया गोदो गोदाय दाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो बे औ बे बोलि होनाय फोरबो बा फुजाया दंबोखायोमोन। नाथाय दानि दिनाव जोङो बेफोरखौ गोबां नुनो नंलिया औ बिबार बिबार फुजा जायफोरा बेफोर बेखौ सोलायनानै दाउनि सोलायबा बोलि होनायनि सोलाय बिबार फुजा लानो हमबाय नाथाय औ औ नंगौ नोंथां औ मानो होनोब्ला इसोर बा जोंनो मोदायाथ' जोंनाव बे खौ दान हो बेखौ बोलि हो हो होननानै बिदिथ' बियाखै बेखौ जोङो सुबुं माहारियासो औ मानिनानै लायोब्ला खालामनानै लानाय बे मोनसे बेखायनो माने इसोरा बा मोदाया जेखौ होब्लाबो गोजोनखायो नों खालि गोसो गोथार गोथारै ब्ला मोजाङैल' आरज गाबनो नांगौ बिदि होननाय जायो बे बोलि होनाय बा जिब जुनार हाथार नाय बे मोनसे जों सुबुंफोरनि बानायना लानाय बा सानना लानायसो मानो होनोब्लाथाय इसोरा बा मोदाया जोंनियाव बेखौ नांगौ बेखौ खालामनांगौ होनना बिदि बिया बेखायनो बेयो जोंनि दाना लानायसो औ बर'फोराथ' गासै औ औ औ औ औ नंगौ नोंथां औ बिदिनो जोङो माने। जों बर' सुबुं फोरा इसोरखौ बा मोदायखौ सिजौनि ओ सिजौनि सेरावबा सिजौ गुदियाव था थानानै जोंखौ नायो होननानै बिदिनो जों सिजौखौ मानिना लानाय जायो जों बर'फोरा औ गाहायै बर'फोरा सिजौ खौ मानिनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां आरो औ आरो बाथौ समाजावथ' थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला मंगलबार सानखौ बांसिनै मानिनाय जायो आरोना औ औ जेरै नैथि मंगलबार होननाय औ नैथि मंगलबार फोरबोखौ बहुत गाजा
बेयो मागो मागो दमासियाव गोग्लैनाय जायो औ
नोंगौ नोंथां मागोनि नैथि मंगलबार न'ङाहोमबा
औ बेखौ जायखौ गोथार सान हिसाबै औ औ गोथार सान हिसाबै जों बर' फोरा
मानिनो औ दाथ' आरो बाथौ बाथौ समाजाव गोबां गिदिर गिदिर मन्दिरबो लुनो हम बाय दानिया औ एसे रां रुपा
औ नंगौ नोंथां आरो बे बाथौ बाथौ फुजा बा बाथौ बे मन्दिर बा बे बेनो जोंना आरो गोबां फोथाफोरबो थाफायो बेखौ माने जयैनो खेबसेयैनो गाबज्रियो होननानै जों मानिना लायो। बेवहायनो जयैनो जमायै फुजाखौ होयो होननानै जों सानना लानाय जायो आरो नोंथां जेरै बेवहाय थाफानाय मोदायफोर होनोब्लाथ' खैला बोराय खैला बुरै आग्रं बोराय आग्रं बुरै बेफोरखौ माने जों बर'फोरा औ मानिनाय जायो गासैबो औ औ नोंथां गासै गासैबो मोदाय दावउदायफोरखौनो माने खेबसेयैनो मुंलाजोबनानै बेवहाय
मुं लाजोबनानै गनो गथ औ औ दाथ' आरो जिहेथु बाथौ धोरोमाव खेराइ होयो नङाब्ला नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
जेरै जोनोम जादों होनोब्ला ओ जारा फाग्ला आरो बिहामजो मंग्लिनि जारिमिन दं नङाब्ला नोंथां औ जिहेथु जारा फाग्लाया औ जारा फाग्लाया बिहाव बिहामजो मंग्लिया बिहामजो औ जेब्ला जारा फाग्लाया जौ सेरेब लोंबाय थानायनि थाखाय बिहामजोआ सुखुयैखाय खारदोंमोन औ अब्लाना जारा फाग्लाया बिहामजोखौ उम ना गेर नागेर ओ दाथ' मोनियाव औ ओ मानसि ओ बुंबाय आरो औ नाङो खेरायोब्ला फुजा होब्ला औ बिहाम जो मंग्लिखौ मोनफिनगोन होननानै बुंब्लायाना औ जेब्ला जारा फाग्लाया बेरायो मोसायो दा खाम जथा
औ औ बे फुजाखौ होनाय जादोंमोन औ दौदिनि जानानै औ मोसाफैदोंमोन मानो होनब्ला खेराइायावथ' दौदिनि नांखागोन दौदिनि नङाब्ला जिहेतु खेराइ फोरबोआ जाफुङा बिनि थाखायनो आरो बे दौदिनिया उम फिसाय थैजानाय बा रान्दि जानो मोना। आरो दौरि जिनुथु खेराइ फोरबोआव दौरि थायो बे दौरियाबबो औ हिनजाव थैजानाय एबा बालन्दा जानो मोना होननानै मोनसे थि नेम होखाना दोननाय जाय
नंगौ नोंथां औ जिहेथु बे जारा फाग्ला आरो बिहामजो मुंग्लिनि बाथ्राया थ' खेराइयाव फैबाय जिहेथु बाथौ धोरोमाव खेरनाय होयो न ब्ला नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथाङाबो अब्ला औ बाथौ धोरोमनिनो सुबुं जे थु बो बिदि होनायाव फुजाफोराव जेरै ओ आफेल आंगुर बिदि बुट बिदि सोमनानैबो फुजा होनाय जायो रायजो राजाखौ ज लिं ग्लायनानै
औ औ नंगौ नोंथां बेखौ बिदिनो बे ओ बाथौ धोरोम मारि सुबुंफोरा मोनसे ओ फुरा बा मोनसे ओ हो-होनाय जायो बे फालिनाय जायो बेनो जाबाय आघोन दानाव जिहेथु फालियो नेयन जानाय बर'फोरनियाव थानायखौ जों नुनो मोनो। जेब्ला नाखि जि माइ माइ गोरलै बा माइखौ हानानै जोङो लाना फैयो जायखौ माइरं गोरलैनि फुजा होननानैबो बुंनाय जायो नोंथां औ बेखौ माने जोङो सुबुंफोरा हान गायदोंब्लाबो आबाद मावदोंब्लाबो बेखौ जों सुबुंफोरा जाग्रोआ बेखौ माने मोदायनो बा इसोरनो जाहोग्रोनाय जायो बा मुङाव बाउग्रोनाय जायो बा इसोरनो जाहोग्रोनाय बुंनाय जायो बेखौ जाहाथे जोंनि आबाद फसल बा औ औ औ औ औ नंगौ नोंथां जिहेथु जोंनि आबाद फसल गासिबो मोजाङै मोजां थाथों। जे मोजाङै मोजां मोनजालांबाय थाथों औ बिदि साननानै माने बे माइ गोरलै जेब्ला ओंखारो औ औ बिनि थाखाय माने बेखौ होनाय जायो आरो नोंथां। बेवहायबो खायसे खायसे ओ बोलि होनायखौ जों नुनो मोनो
नुनो मोनो औ नंगौ नोंथां औ जेरै बोलि होनाय होनोब्ला ओ न'नि दाउ न'
औ औ नंगौ नोंथां औ हांसो फारौ बायदिखौ औ औ होनाय जायो आरो दावदै जरा दावदै जरा हांसोनि बिदै जरा औ औ औ औ नंगौ नोंथां
औ आरो बोरमाबो होनाय खोनादोंमोन नाथाय दानि जुगाव खम खोनायो आरोना नोंथां औ बोरमाखौ सोरबा बायदिया साराइन हगारो फारौखौबो जरा हगारो।
औ औ नंगौ नोंथां
औ फारौआ गोसोम मारसे गुफुर मारसे बिदि होनाय नुयो आरोना नोंथां आङो औ दाथ' आरो ओम बाथौ धोरोमाव जिहेथु ओ खेराइ होयो फुजा फोरबो जेरै ओ न'खरनि मोजांनि थाखाय
औ औ औ नंगौ नोंथां न'खरनि मोजांखौ हास्थायनानै औ खैफोद आफोद दाजाथों औ औ नंगौ नोंथां औ औ जेथु मोजाङै मोजां लाखिलांथों औ जिब जु रावबो दुमसि जेब्ला खहा जाथों बे
नंगौ नोंथां औ बेखौथ' आरो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौ समनिफ्रायनो बाथौ धोरोमाव जों जोनोम मोनबोबाय जों दा दाबो बाथौ धोरोमावनो दङ नोंथां औ दा बिदिनो गोबां
बे बोलि होनाय बा बे बोलि होनायखौ जोङो नागारनो हमबाय दानिया गोबाङानो बेखौ नागार गारनानै जे बिबार फुजा जायखौ बुङो बिबार फुजा औ बेखौ होनायखौ बांसिनै नुनो मोनो दानिया नाथाय बिदि होयोब्ला औ औ नंगौ नोंथां नाथाय गोदोनि आबै आबौमोननि ओमफ्राय मानिनाय एबा सोलिबोनाय नेमखान्थिखौ गारोब्ला जोङो बेराम आजार जायोबा नख न'खरखौ नारसिनो होननानै